बुंलाय?
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ दा?
दा आङो नै जिरायगासिनो दङ।
औ नोंथां नोंथाङा ओंखाम जाबाय?
औ जाबाय।
औ आङो नोंथांनिसिम मोनसे आयदा लानानै फैदोंमोन आरोना सावरायनो।
औ बुंलाय।
औ नोंथां ओ सबाय ओंख्रिनि सायाव सावरायनो नागिरदों आरोना।
औ औ बुंलाय।
औ नोंथां ओ जोङो ओ सबाय ओंख्रि संनो थाखाय माने जोङो गिबियावनो सबाइखौ ओ सोमना दोननाय जायो आरो ना। ओमफाय बेखौ सोमना दोन सोमना दोननायनि उनाव जोङो ओ बिगुर खौ खारहोनानै माने सुनानै कुकार एबा सारायाव रुना लाग्रोनाय जायो आरोना।
औ औ
औ नोंथां ओमफ्राय जोङो बेनि उनाव ओ बेयाव ओ खारदै बानलु सामब्राम हाइजें संख्रै होनानै मोजाङै गोदौहोनानै संनाय जायो आरोना।
औ
औ नोंथां ओमफ्राय खायसेया सबाइखौ माने सोमना दोनालासिनोबो सुनानै डाइरेक्ट माने दैयाव होना संनानै ओ संख्रै बानलु ओ हाइजें ओ खारै होनानै संनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ औ
औ नोंथां ओमफ्राय बेनिफ्राय बे सबाय सबयाव होनाय खारैखौ जोङो माने ओ जोङो न'आव एबा मालायनियाव थानाय ओ थालिर बिफांखौ दानफायनानै माने बेखौ फिसा फिसा जिरनानै ओ सान्दुं गोसायाव मोजाङै रानहोनाय जायो।
औ
औ नोंथां ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो बेयो रानब्लाथाय बेखौ माने बुथुमजोबनानै माने जिगाब बुथुमजोबनानै बा ज' खालामनानै जिगाब बा बन होनानै अर सुनानै मोजाङै सावनानै माने हांगार एबा ओ हाथफ्ला खालामनाय जायो आरोना।
औ
औ नोंथां ओमफ्राय बेखो बेयो खामनानै बिदि हांगार बादि बा हाथफ्ला बादि जाबाथाय बेखौ जोङो सालिनानै न'आव लानानै थाङो
औ औ
औ नोंथां ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो बेखो जोङो ओ सरग्रा आइजें मोनसे लानानै माने बेवहाय दै होनानै सरना लानाय जायो आरो ना खारैखौ बेनिफ्राय सरनानै जोङो खारै रिसिखौ मोनो आरो ना।
औ
ओमफाय बे सरना मोननाय माने खारदैखो खारदै रिसिखौ जोङो जायखि जाया माने खारै ओंख्रि संनायाव बाहायनाय नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ
औ नोंथां ओमफ्राय बेयो अनला खारैफोरावबो बाहायनाय नुनो मोनो ओमफाय जायखि जाया ओ खारदै ओंख्रि संनायफोरावबो बाहायनाय नुनो मोनो आरो ना।
औ
ओमफाय जोङो सबायखौ ओ सबाइखौ जोङो मेसें बोथोराव मावनाय आबाद बिनिफ्राय मोननाय जायो आरो ना सबाइखौ मेसें बोथोराव मावनाय जायो। औ बेनिफ्राय जोङो ओ सबाइखौ जोङो माने दाउ बेदर मा बयलार बायदिसिना माने बेदरफोरजोंबो संनाय जायो। ओमफाय सबाय सबाया ओंख्रियाव माने बेदर होब्ला जोङो ओ गिबियावनो सबाइखौ माने दैयाव रुग्रोना लायो लानानै ओमफाय बेदरखौ माने मो मोजाङै पियास सामब्राम हाइजें बानलु होना माने एवफ्रामना लानानै बेयाव ओ सबाय रुनायखौ लुखबना होनानै संख्रै खारै नांजासे सेहोनानै माने दसे माने मोजाङै मोजां अर होनानै माने गोदौ होनायनि उनाव बेयो दसे सम थाना माने जाजानाय जायोबा मोनो आरो ना
औ औ
औ नोंथा ओमफाय बेफोरबायदिनो जोङो ओ सबाइ ओंख्रिखौ संनाय जायो ओमफाय आरो बेखौ जोङो ना गोरान होनानैबो माने संनानै दानायखौ नुनो मोनो आरो ना
ओम सबाइ ओंख्रिया जोबोर सबाइ ओंख्रिया जानो जोबोर गोथावथार आरो ना।
औ नंगौ नोंथां ओमफाय जोङो बेफोरनि अनगाबो माने जोङो सबायजों साम' ओंख्रिखौबो संनानै ओ जानाय क नुनो मोनो खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा साम' जायो ना?
औ जायो आं साम' जायो आङो सबाय सबायजों साम' जोबोर गोथाव मोनो आरोना।
औ ओ जोङो माने ओ सबायजों साम' ओंख्रि संनो थाखाय जोङो ओ गिबियावनो माने साम'खौ जोङो ओ दै थानाय जायगा जेरै ओ हाखर बा फुख्रि दैमा दैसा जेरावखि दै थाया मानो बेवहाय माने थांनानै ओ खनथुमनानै लाबोयो आरोना
औ औ नंगौ नंगौ
ओमफाय जोङो बे खनना लाबोनाय साम'फोरखौ माने ओ बाल्थिंवा बा दाबोराव ओ दै होनानै ओ हाया खारजासिम माने सोमनानै दोननाय जायो। औ नोंथां ओमफाय जोङो ओ बेखौ बे सबायखो माने ओ बाल थिं एबा जायखिजाया दाबोराव सोमना दोनो जिहेतु ओ बेनि फ्राय हा खारबाथाय जोङो माने बिखो ओ ओ लखबनानै मा होनो ओ थांगोनबा मायबा मोनसे माबा लानानै ओ ओमफाय ओ सिखाजों बा पिनजों बै दाखोनखौ एरख'यो एरख'नानै बेनिफ्राय ओ खिथुखौ बा लान्जैखौ दाननानै ओ सो मोजाङै एग दम सुन हुनानै माने जाहाथे बिनि जिनि रा खारजासे माने होख'नानै जोङो बेखौ माबायो आरो ना सुयो सुना लानाय लायो। औ नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा बुंदों जे जा सबाय ओंख्रि दे सबाय ओंख्रि निजा दिहुननायनि आदब खान्थि
औ
बे आदब खान्थिया मिसिनखौ बाहायनायनिख्रुय जोंनि दा जा आखाइजों आखाइजों खालामनाय जा ओ आदबखान्थि बेयो मोजांसिन जायो आरोना सबायनि थाखाय नों नों नोंथाङा बुंदों दि मेसें बोथोर मेसें बोथोराव गोजां बोथोरानो जाहैयो ओ बे जा दा दा जा सबाय ओंख्रि बे सबाइ ओंख्रिया गोरान बोथोराव जायो आरोना जाहाथे बे सबाया मोजाङै मोजां जायो आरो ना फसला बेनिखायनो बे सबाइखौ मेसें बोथोराव मावनाय जायो।
औ
बेनिखायनो ओ सबायखौ आबाद मावनायनि साबसिन बोथोरानो जाबाय मेसें बोथोर।
औ नंगौ नोंथां
बेखायनो सबायखौ बुंनो थाङोब्ला बर'नि नि गुदि ओं ख्रैबो बुंजायो नङा होमबा मानो होनोब्ला साम'जों जोङो सबायखौ जायो। सबाय सबाया साम'जों गोरोबलायनाय साम'आ सबायजों गोरोबलायनाय
औ गोरोबलायो
मैगंनि मादाव सबायाबो मोनसे गुदि ओंख्रि
औ
नाथाय ओ जा जानायनि बिथिङाव सबायखौ बांद्राय जायोब्लाबो उदैया गाज्रि जानो हागौ बेखायनो बेखायनो थोजासे जायोबा मोजांसिन देहानि थाखाय सबाय ओंख्रिया
नांजासे जिखिना हायो माने बेखिनिखौल' जानांगौ।
औ औ बेनिखायनो सबाइनि फारसे बे नोजोर होनानै बेखिनिखौ खामानि मावनाया जोबोद गोनांथि आरोना।
औ नंगौ ओमफ्राय जोङो सबायजों साम' संनो थाखाय ओ दे इफोर खो सामुखौ मोजाङै दहैनो बुंखांबाय आं नोङा होमबा ओ साबाबा ओ साम'खौ इदि साफा सुना लानायनि उनाव जोङो ओ सबायखो संबाय थानाय गोदौबाय थानायाव बे साम'खौ माने फार्स्टावनो एवनानै जोङो फ्रोम फ्राम मोनजासे माने मोजाङै बेरजासे एवना लाग्रोनांगौ आरो ना
औ औ
औ नोंथां बेनिफ्राय एवना लाखांनानै जोङो बे गोदौबाय थानाय सबाय ओंख्रि संनायाव ओ होनानै दसे सम गोदौहोबाय थानानै ओ बानलु संख्रै खारदै होनानै माने संनाय जायो आरोना
औ औ नंगौ नंगौ
नाथाय खायसेया ओ साम'खौ जाया
औ औ नंगौ बे थार ओ मानो होनोब्ला बे बे साम' बायदि जि मोनसे जिरात हाजाया मानो होनोब्ला बयनि बो मोनसे जा
औ
बयनियाबो एखे नङा बेखायनो ओ गासैबो सुबुङानो बायदि बायदि बेसादखौ जाया बेनिखायनो बेनिखायनो साम'खौ बयबो सुबुङानो जाया आरो ना।
औ। ओमफाय ओम सामुखो माने जायोब्ला जोंनियाव फोथायनाय दोङो आरोना ओ जे मेगननि पावारा बारायो होननानै।
अ अ नंग गौ बे बाथ्राया।
औ नोंथां ओम बेनिफाय जोङो ओम सामुखो एरख'नानैबो जानाय नुयो आरो ना।
औ औ।
औ सामुखो रुग्रोना लानानै बेखो ओ सामुखो दिहुननानै ओ थाव होनानै हायजें बानलु सामब्राम देना होनानै मोजाङै एवनानै एसे दै होनानै जायो आरोना।
औ।
औ नोंथां।
दा सबाय बुङोब्ला मैगंनि मैगङाव गोग्लैयो थेवबाबो सबा सबायखौ दा फालांगिनि बिथिङाव सबायखौ दा फाननाय नुयो नङा होमबा?
औ नंगौ।
जों दखान गलाफोराव सबायखौ गोबां गोबां बाहागोनि नुयो जेनेबा मोजां आरो बेनिख्रुइ मोजांसिन। आरो बेनिख्रुइ मोजांसिन। बेबायदिनो बाहागो खालामनानै फालांगिफोरा दा सबायख खौ बाहागो खालामनो हमदोंसै आरोना दा बेनि नोजोर बे बेखौ नोजोर लाखिनानै जोङो सावरायनो गोनाङा बेनोदि जोङो मोजां सबायखौ जानाया मोजां आरोना। बेेसेन गोसाब्लाबो एसे खम बिबांनि जानांगोन आरोना।
औ हायोब्लाथ' मा ने न'आवनो ओ आबाद मावनानै बा ओ गावनि न'आव थानाय दखरसे हाफोरावनो फोनानै लानांगौ आरो ना।
ओम बेखौ नोजोर लाखिनानै बे बे खामानिखौ मावनायानो गोनांथि आरो।
औ। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ बिबदिब्ला नोंथां जोंना समाबो सफैबाय।
औ।
औ बाथ्राखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
ओम गोजोन्थों।
गो-गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन्थों।